औ खोनादों खोनादों
आमफ्राय मा मारै जाखो।।
आया
बे
खमफिग थाखाया।
नोंनासो मानो थाबथायो।
नङा खो दाथाब नामा
औ नोंनिखौ आङो थाबथानाय बायदि खोनायो आंनिखौ माबायदि खोनायोथाय
आ द
हरनाय
हेल'
औ
खोनादों दा एबार
औ।
समनि खारथाया ओमफ्राय दहाय नोंनो हरनाया।
औ
उ खोनाबाय
औ खोनादों आं।
ओम।
दे रायज्लायदो नोंनाव फन फैलायबायदां
आया आया
मा जादों आं खोनागासिनो
खमायला बे मानो। स ज नों दा माला फैगोन
अबाव
नआव
थांसै दसे थानानै।
फ खालामांबाय आङो।
दसे थानानै थांनोसै।
हरलाय बाजो दोंमोन आङो ए। खोनादोंना आब'?
दे जोंहा दोंसे दोंसे मेथाइ रोजाबनोसै।
आयु मेथाइ रो नानै ओमफ्राय दा बिसालाय इ
मेथाइखौ लायाबा मा जानांगौ ने?
ओम नों रायलायबायथादोब्रा। खोनायाबाबो रायज्लायबाय थानांगौ टाइम जोबजासिम।
ए नोङो नोङो सल'बाथा खिन्थानो रांगोन ना रोङा?
आयौ आं रोङा सल'बाथा खोन्थानो
मानो?
ओैरैनो बाजै फन हरदोंमोनबाल ओमफ्राय आं नोंजो दंमोन ना ओंखायनो दानहरबाय ओ बाजै
आयै दा रागा जोंजासिगोन
औ हैै आनै रुमाय नोंसो सोरबा फैबा ब्लाउस हरफानो थिननोमोन गुमैनो हमफानोसैनो आनैआ ए ए दे होमबालाय ओ न सुखांबाय औ सुखांजोब बाय ए औ दे ओम
आमथि सुवानि न सुदों
दे माबायाव थांनाय
मानसि थैनायनि
खमायना होब्रा औ
जोंहा माबासो दिनै आमथिसुवानि फिथाइ सामथाइनि फुजा दङ
ए दिनै होयोना?
औ दिनै होगोन दिनै खुलिबायना आमफ्रायो आंहा दायो फिथाइ सामथाइ मोनजागोन नआव आनारस थाइजौ लेरख आफेल खान्थाल
बा जाहाबो दा खान्थालखौ हाननानै जागोन ननिखौ
नआव खान्थाल दं
दंङ
नों खान्थाल गोथां जायोना गोमोन?
गोथांसो गोमोन गैया
गोथांसो आं गोथां जानो बायो
मानो?
मिथिया माबा जाखांनानै उदैखौ गोरोन्दा गोरोन्दि मोनलाजोबो आं
ए
आं माबाखौसो बे गोमोन आमफ्राय मोनफ्रामनायखौ बिराद गोथाव
औ औ गोदै दैसब दैसबनो ने
औ दैसोब दैसोबनो बे दाननानै नै बासि दोननाया बयनिख्रुइ गोथावसिन जायो
औ
औ
गोदै आरामनो
गोदै गोथाव जानो जाबाय
खाथि खालानिया एसे हाबफा जोबबायदां
माया?
ने लारायनायफ्रा ने आब
हेल
नै मोजाङै खोनायासैलाय
आंना खोनायो
ए आंबो खोनागासिनो बारिथिंजायसो ओरै सिरि रायलायफैयोदां
न सिङाव दावरावथार
खोनाया
नेथ नांनाय जायगायाव थानांगौ होनदां
ओं
आङो ओंखामसो नागिरलाबायायनो र नआव जादों ओमफ्राय दहाय फुङावनो जादोंना आं एसे उखैनाय मोनफिबाय
मा मा फिथाइ दं
जोंना नआव
मा?
जा गोजान थाना राइलाबाय बियो
जा गोजानाव थांबाय नोङो आङो रोमै रोमै खोनाबाय
ए ए खाथियाव फैफिनबायानो
मालाय नि मालाय नोंना मालाय नोंना मेथाइआ उम माबा मोनलाइलायबायदां
मोनथामल'रा ओमफ्राय बेबो गोसोआव गैबावा
आगान आवगायगासिनो दां नोंना हो
सारा नोंखौ रायखांबाय थायो
आं जा गोसो जागासिनो फाग्ला
ऐंखोआ थेंखोआ बेना गाराङा मोजां जाथारोमोन होनबाय थायो औ
खनफा नागिरबाबो खनफा होलायबावा सासे आंखौ
मानो प्रेकटिससो खालामनांगौ दाखाया नों दा बिदि समाव दा मेथाइ रोजाबनाय माबा माबा माबि मावनां सिगौसो ओरैनो खालाम नाङा।
ए एखेबारे ओमफाय आं
नों ओरैनो था ओरैनो थाबाय थायो नामा नों
आंखौ दामहोआब्रा बियो गावहा
दामनांगौ बिदि समाव मोजां मोजां लेखा फरायनांगौ मोजां मोजां खामानि मावनांगौ मोजां मोजां साननांगौ मोजां मोजां जानांगौ
मेथाइ खनथाबाय थायो आङो ओमफ्राय आं माबाथाय आंखौ थाफाबाथाइ रागा जोंङो गावहा
र' बेखौ थेख्लायना हरगोन आं फंसे बांद्राइ जाथारदों बियो
एखे
ओमफ्रायथ' बियो र' थाफा होआ दा नोंखौ
ओहो बाजानबा थार
थेख्लायखागोन आं बेखौ जेबो मिथिया बियो मा खालामनांगौ मा मानांगौ ओ नोङो मेथाइबो रोजाबनांगौसो आरज मेथाइफोरखौबो रोजाबनोसनांगौसो बे समाव
उम
उ
एसे बुजायनानैहर उम उम
ओमफ्राय
ओमफ्राय
नोंनि नोंनि रायलायखांबा आरो आं खनसे हरबावनोसै
औ औ
खनसे बायनि आंनाव खनथामसो दंबावो
हा
खनथामसो दंबावो
खन्थाम
बे थासा माबाया बा नालाय आंना बा दा
आं मानि फोजोब जोबगोन। रायलाय रायलाय जोगोनार बिजौ जानानै रायलायजागोन ना जाया
बा
जानानै रायलाय जागोन ना जाया
यजायोब्रा ओमफाय ओमफाय बांद्राय गोबाव गोबाव थाहाबनानै रायलाय नाङा बिदि
उम होम
ओमफाय बि सोमोन्दै गुबुन गुबुन रायलायनांगौनो सासे थो दहाय नायहाबलायदों नोंखौबो आइया साननाय ओंखाम जानायाव बिनि सोमोन्दै जेबबो रायलाय मोनानो सोंनो मोनानो नो
औ आं मिथिखादों बेखायनोथ' आंबो रायखांखायाखैना बिदि समावल' होनदों आंनिबा रायलायनांगौसो बिदिखौबो ओमफ्राय
औ बर'आवसो ओंखारफायो नालाय नाय ओमफ्राय थाबथाबासिनो समा ब्रै नै नैजिब्रैआव नों नों दहाय हरनाया
दाबो
औ आ
आंना बि दान जाबाय
खेबनानै हरगोन आं
बे दान
आंना गोजौआव खारगासिनो आरो आंनिया गोजौआव समा
उम नैबे जों दा रायलायबाय थानायाथ' दाइन बाजि ब्रैजिब्रै बारबाय ब्रैजिबा
औ गोजौआव थागासिनो आंना ओमफ्राय बे नोंनिया दाब बो स्क्रिनाव दं नै
मानो दानजा खिलिबा
जानो
माबा खालामनायासो नुजादोंदां स्क्रिनसट खालामनाया
ओहो नङा
थाङाखै बहाबा बेराय हैयाखै जेरावबो
उमहम समखौनो मोना मोना जादों
बेरायनो लुगैया
लुबैयो नोंहालाय
बेरायनो लुबैमालाय आंहालाय बहा थांनोसै थांनोनो जायाखै जेराव
मा मा मावो नोङो फुंनिफ्राय मोनासिम
जेबो मावा संनाय खावनाय जि सुनाय आरिनाय
ओमफ्राय जोब्बाय
ओं ए मा दउथु फिसानो ऐनै आयै आदार दौदों
गयआव गय फिफाङाव
जे जलुंगिसो नामा
जे जलुंगि माबायदि ओइ बे नङा दाउलुरसो
खौ मोनलालै दाना
नुलानो ने आब'
जोंनाव आगोल जि फैयोमोन
गयाव बिफाङाव माबानानै थायोमोन ना
उम
आङो दा बोरै दानबावगोन दे
नों हरदोंना आं हरदोंमोन
आं हरदों
दानबानो दानजाखागोन बियो
नोंनियाव दानजायो ना दानजायाथाय
जानना
आंसो दाननांगौमोन जायखिजया बेनिया ओमफ्राय थांनाय नंला नोंनानो नुजागासिनो दहायनियानो
ओ दानजागोन बेयो लासैनो नैबे एबार खनसेनि रायजलायनाया दानजागोन दानजानो हागौ
दङो हारसिंसोखा थांगोन ओमफ्राय हारसिं थांनायनि सिगां दाननांगौ होनना बुंदों दा
टाइमाबो बारायबाय थादों नामा समा
ओहो।
समाव बारायानो जोबाखै दहायनो थाबथाखाबाय
नोंनियाव नायनाय नाय आब'
र'
दानजागोना दानजाया
दे सम जाबायबो दानहरदो नङाबा
दानहर जाला आंना
दे होमबा आं दाननांगौ
नों दाननाय नायनो थिनदां नोंनाव थांगोना थाङा
दे होमबालाय दानना हरनि आं